नोंथां
हेल नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलाय जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाम हामलानायखौ जासिहरबाय
नोंथाङा ओ फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
ओ नाफामखौ माबायदि बानायो माबायदि बानायना जायो बेनि बागै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां नाफामखौ जोङो बानायनोब्ला गिबियावनो जोङो गोबां बिबांनि नानि गोनांथि जायो आरो जोङो नाफामखौ बानायनो थाखाय नाजों लोगोसे थास बुग्ला बा थास बिथराय आरो बिदि थासनि गोब थासनि बायदि फोर खौहोनानै जोङो नाफाम फनखौ बानायनाय जायो बेखौ जोङो ओ जयै देग्लिनानै ओ जों बेखौ थेमाफोराव सोनानै दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो ओ नाफामखौ ओ दाननै दानथामसिमहालागै बिदिनो थेमाफोराव सोनानै ओ दोननाय जायो जाहाथे ओ नाफामा मोजाङै ओ जानो मोजां जानायनि थाखाय जों बेखौ गोबाव ओ सिमहालागै दोनो ओ बिदिनो ओ नाफामखौ ओम बानायनाय जायो ओ जोङो बेयो नाफामा जोंनि बर'फोरनि ओ मोनसे जोबोर खहाबथाव ओंख्रि ओ बेखौ जोंनि बर'फोरा जानानै जोबोर मोजां मोनो ओ बिदिनो गोदोनिफ्रायनो नाफाम बानायनाया जोंनि बर' हारियाव सोलिबोगासिनो दं ओ बेखौ जोङो ओ जो-जोंनि न'आव संनानै जानायल' नङा बायदि फोरबोफोरावबो जोङो ओ नाफाम संनानै जानाय जायो ओ नोंथाङा बो नाफाम बानायनायनि सोमोन्दै ओ फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां बुंनो हागोन नाफामा अम जानोबो जोबोद गोथाव जायो अम बर'फोरनियाव गासैबो ओ बेनि बागै ओ बानायनायखौ गासैबो मिथिखागौ जानो हागौ अम बेखौ जेरैबो जोबोद गोजो गोबौ दोननानैबाबो जाजायो जेरैबो बाथोनबो बानायनानै जाजायो संनानैबो ओंख्रिफोरावबो होना जाजायो। जोबोर गोथाव जायो औ नोंथाङा बेखौ औ नोंथां नोंथाङा बेखौ आंखौ फोरमायनो खोन्थादोंमोन ना बेनि बागै
खोनायाखै नोंथां मोजां बुंफिनलाय
औ नोंथां खोनादों औ आंखौबो नोंथाङा बेनि बागै मोजाङै गुवारै फोरमायना होनो खोन्थादोंमोन ना
मा बुंदों नोंथाङा मोजां बुंफिनलाय खोनायाखै
नोंथाङाबो आंखौ नाफामनि बागै बुंनो खोन्थादोंमोन ना नाफामखौ बिदिनो अम सायनानै मोजां फोराननानै एसे बिबांजों ओ एसेल'जों नाफाम बानायनो हाया एसे बुरजा नांगौ साफा खामना फोराननानै ओ फोराननानै दोननां गौ दोननानै देग्लिनांगौ थास' बिलाइ बायदिसिना खुमब्रा बायदिसिना जि गोसो होनानै खुमब्रा होयो थास' बुग्ला होयो होनानै देग्लुिनानै ओ सिथुमनानै बेखौ ओ फोरानना दोनो दान्दिसे सा सान्दुंआव फोराननानै सिथुमनानै बियो रानबाबा बिखौ ओ जेरैबो दोफोराव दोख्लाफोराव सोना दोनबाय भैयामफोराव सोना दोननानै बेखौ गोबौ समनि थाखाय जाजायो दोनजायो बियो जेबो जाया गोबौ दोनै बेखौ बर'फोरा बांसिन ओ बाहायो नाफामखौ गुबुन हारिनि साइ गुबुन हारिया बेफोरखौ जाया बर' हारियाल' बांसिन बाहायना जायो आंगो एंगार हायि बियो मोनसे ओ बर'नि मैगं गामि ओनसोलाव बांसिन बाहायनाय जायो नोगोरफोरनिसाय बर'फोरा बेखौ नोंथांनि न'आवबो बानायनाय जायो नामा नोंथां?
औ जायो ओ जोङो गोदो आबै आबौमोननि समाव जोङो बेखौ बांसिन बानायनाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो सोलायलांनायखौ नुबाय ओ दासि इम जोङो जोंनि ओ आइ बाबामोननि समाव जोङो बेखौ ओ बानायनायखौ गोबां नुनो मोनलिया बियो ओ खमायलांनो हमगासिनो थेवब्लाबो ओ जोंनि बर' फोरा ओ नाफाम बानायनानै जानायखौ ओ एंगारनो हाया बियो ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखानाय जोबोर मोनसे ओ खहाबथाव ओंख्रि बेखौ जोङो बेयो बर'फोरनि ओ एंगारनो हायै मोनसे ओ ओंख्रि ओ बेखौ जोङो ओ एंगारनो हाया आरो बियो ओ सोलिलांबाय थागोन होननानै जों सानो बे नाफाम ओंख्रिया ओ जोंनि बर'फोरनि ओद मोनसे जोबोर ओ गोथाव एबा खहाबथाव ओंख्रि ओ बेखौ बेखौ जोंनि गासै बर'फोरानो ओ जानानै मोजां मोनो ओ आरो जोङो बेखौ ओ गुबुन हारिफोरखौ बानायनायखौ जाना जा बानायनानै जानायखौ जोङो नुनो मोना ओ जोङो बांसिन बर'फोरखौनो बे ओंख्रिखौ बानायनानै जानायखौ ओ नुनो मोनो जोंनि गासै ओ बर' गामिफोरावनो जोङो ओ नाफामखौ बानायनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बेबादिनो गोदोनिफ्रायनो ओ नाफाम ओंख्रिया जोंनि बर'हारिनि गेजेराव ओ सोलिबोबाय दङ आरो सोलिलांबायबो थागोन होननानै ओ जों
औ नोंथां माने नाफाम बाथोन नाफामखौ मा मा ओंख्रियाव होनानै जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ नाफामखौ ओ जोङो मैथाफोरजोंबो संनानै जायो बायदि जोङो अम थास'बिथराइफोरजोंबो संनानै जायो ओ बिदिनो बायदि रोखोमनि ओ मैगंफोरजों ओ जोङो संनानै जायो आरो नाफाम गोजायैबो जोङो एवनानै जायो बिदिनो बायदि-बायदि रोखोमनि ओ मैगंफोदजों जोङो नाफामखौ संनानै जानाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोनो नोंथाङा नाफामखौ जानानै माबादि मोनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ आंथ'नाफामखौ जावनानै जोबोर गोथाव मोनो माने बर'नि मोन एसे आंगो एंगार हायो बियो ओ मोनसे ट्रेडिसनेल ओ ओंख्रि बेखौ गासैबो मोजां मोनो जानानै आंबोथ' जबोर मोज मोजां मोनो जेरैबो ओ जानो गोथाव मोनो मैगंफोरावबो मोखोम मैला मैगंफोरावबो होना जानो जाबाबो गोथाव जायो। जोबोर मोदाम मोदोमो ओंख्रि संबा बियो ओंख्रिफोराव होबा जाना जोबोर गोथाव मोनो। नोंथाङा आरो ओ बे नाफामनि अनगायै आरो गुबुन ओंख्रिफोरखौ थावनायफोरखौ उम खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नाफामाल' नङा ओ गोबां ओ गोबां जाथनि ओ ओंख्रिफोर दङ जों बर'फोराल' मोजां मोननाय जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि जेरै अनलाजों दाउ ओ सबायजों दाउ ओ नारजिजों अमा बेदर ओ लाथा एम्फौ फिसिनानै ओ लाथा एम्फौखौ जों एवनानै जानाय बिदिनो ना आरि गुरनानै जोंनि ब-बर' आइजोफोरा ना गुरनानै जानाय आरो बिदिनो गोबां बर'नि ओंख्रिफोर ओ मोजां मोजां ओंख्रिफोर दङ जोंनि ओ बर' हारियाव जोङो बेफोरखौ एंगारनो हाया। ओ उम बर'फोरा बेफोरबायदिनो मोजां मोजां ओंख्रि ओ संनानै जायो। जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो बेफोर बादि ओंख्रिखौ संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों ओ बिदिनो दासिमबो जोङो नुबोबाय दोङो बेफोर ओंख्रिफोरा जोंनि बर' हारिनि मोनसे औ खहाबथाव ओंख्रि आरो जोंनि न'खराव संनानै जानायल' नङा जोङो बायदिसिना ओफोरबो फालिथायफोरावबो जोङो बे जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरखौ ओ संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
नोंथां समाबो ओ जाहोलांबाय ओ दोनथनोसै नामा नोंथां। सोंनायनि फिननायखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय। दे होमबा नोंथां। थलायनोसै।